हेलौ औ नोंथां खोनादों। औ खोनाबाय नोंथां।
नोंथाङा ओरैनो दङ' ना?
दङ' नोंथां।
नोंथांजों आं फंसेबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां बुंदो नोंथां
बिदिब्ला जोङो दावबायनाय आयदानि सायावनो सावरायबावनोसै नामा नोंथां
अ जायो नोंथां
जिहेतु जोंहा दावबायनाया गोबां रोखोमनि दङ' नङा होमबा नोंथां, जिहेतु सरासन स्रा दावबायनाय आरो मोनसेया साहस गोनां दावबायनाय
नोंगौ नोंथां।
जिहेथु जोङो सरासनस्रा दावबायनायाव जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब से जायगायाव जोङो हानजायाव दावबायनाय थांनायखौनो बुजियो आरो जिहेथु जि साहस गोनां दावबायनाय बेवहाय जोंनो बियो सरासनस्रा दावबायनाय बायदि जाया बेवहाय जोंनो माखासे गोहोबो नांगौ जायो नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
जिहेतु साहस गोनां दावनाय साहस गोनां दावबायनाय होनना बुङोब्ला इंराजियाव एदभे चार जारनि होनना बुङोना नोंथां, बुजि मोनदोंना नोंथां, जिहेथु एडभेन्सार जारनि होनना बुङोब्ला नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानो नामा अनानै एसे फोरमायना होनो हा गोन नामा?
औ दा बेबायदि ओ दावबायनाय बुङोब्ला जोङो जेनेबा जों माउन्ट एभारेष्ट गाखोनायखौनो हमना ला नोंथां एज ए एक्जामपल महरै जेनेबा जों माउन्ट एभारेस्ट गाखोनो थाखाय जोंनो थाखाय गोहो नांगोन बुद्धि नांगोन जोंनो साहस नांगोन नङा होमबा नोंथां। मानो होनबा बै गाखोनायाव जोङो, औ नोंथां बुं
थ' रावबो बै हाजोआव गाखोनोनो हायामोन नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ-नोंगौ नोंथां। दा बैखौ माने सासे हारसिं औ हारसिं मानसियानो माने जुजि-जुजि माने गोहो बोलो साहस लानानै गाखोनानैसो दा जोङो तटेनजिं नरगे ना मा होनोमोनलाय नोंथां मुं ङा जाय फासा बेहाजोआव गाखोदोंमोन।
औ एडमान् हिलारि आरो तटेनजिं नर गे।
औ औ औ नंगौ नोंथां दा बेसे सानै बिथाङा माने गोहो बोलो सानै गाखोनाय देखायनो हानाय आरो नोंथां ओंखायनो जों बुंनो हायो माने ओ एडभान्स एडभान्सार खालामनो थाखाय बा हारसिं दावबायनोब्ला माने गो गोहो बोलो नांगौ नोंथांबुंनायानो सैथो।
औ नोंथां जिहेथु
बबेबा मोनसे हाग्रा ओनसोलाव थांनो थाखायब्लाबो जों हारसिङै दावबायहैयोब्ला माने बेवहाय जों साहस नांगौ जायो नङा नङा होमबा नोंथां थेवब्लाबो
औ जिहेतु हाग्रा अरनबारियावथ' गोबां जिब जुनार थायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ
माखासे सुबुं एबा दावबायारिफोरानो बेवहाय थांनो माखासे साहस मोना नङा होमबा नोंथां।
नंगौ
जिहेथु बै माउन्ट एभारेस्टआव जि गोजौआव जिथु माउन्ट एभारेस्टआ जोंनि बुहुमनिनो बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजो थखिनि नङा हमबा नोंथां। जिहेथु बेवहाय मा होनना बुङो देट जनबो दङ। नङा होमबा देट जन ना मा होनोमोनथाय नोंथां बै दाइन रोजा फिट गोजौआ। जिथु ओ बेवहाय अक्सिजेननिबो आंखाल जायो जाय दावबायारि बिथांमोना थाङोब्ला माब्लाबा-माब्लाबा गावनि जिउखौबो खोमाना लानो गोनां जायो होननायबो खोनादों।
औ दाबि आरो जाबायबो।
औ नोंथां बेनिखायनो जिहेथु बैफोर जायगायाव एबा बैफोर हाजो थिखिनिफोराव गाखोनो थाखाय जोंनो माखासे साहस आरो बोलोनि गो गोनांथि जायो। नङा होमबा नोंथां आरो जिथु माखासे जों नुनो मोनो दावबायारिफोर बिथांमोना हारसिं-हारसिंनो सारा भारत एबा गुबुन-गुबुन जायगायावनो दावबायो। बयबो साहस-साहस आरो बोलोनि गोनांथि नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
जिहेथु हारसिं एबा बेबायदि एडभेन्सार जारनि खालामनो थाखाय जों माबायदि साखा फारा एबा साहस खौ बानायनांगोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
अ आंथ थ बेबायदि सानथवाखैमोन नोंथां
औ नोंथां जिहेथु जों नुयो नङा होमबा नोंथां माखासे दावबायारिफोरा हारसिं हारसिं हारसिं आथिंजोंनो सारा भारतखौनो थाबायो नङा होनबा नोंथां थिग बेबादिनो नोंथाङाबो सानो नामा माब्लाबा दावबायनो
आंङो मोनसे सानदोंमोन नोंथां आं सासे दावबायनानै दावबायारि जानोसै मा सानदोंमोन? नाथाय माखा एसे रानसेनि जाउनाव नखरनि जाहोनाव माने दावबायनाया जायासै नोंथां। आं सानदों नोंथां जोंङो जों बुंनो दावनो दावबायनायजों लोगोसे भिडिअ भ ब्लगस खालाम ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरनि सायाव आं एसे खिन्थानो सानो। सानदोंमोन आरो गोदोनि समाव सान गोदोनि मानो बे नाथाय
औ नोंथां जों नुनो मोनो। गोबां दावबायारिफोरानो थिग बेबादिनो भ्लगिंबो खालामो नङा होमबा नोंथां।
औ गोबां दावबायारिफोरजों दा इउटुब टुबाव नायनानै गुबुन गुबुन जायगानि सिनारिफोर गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर बेफोरखौ माने जों जै दावबायारिनि भिडिअ ब्लगसफोर नायनानै माने मिथि मोनो आरो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां जिहेथु जों माखासे
आरो बिसिनि भयखौ जों। थाम-
जिहेथु बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै जोंङो माखासे बाथ्राफोरबो सोलोंनो हायो नङा होमबा नोंथां।
अ।
नोंथाङा हाजो गाखोफेरबाय नामा हिल ट्रेकिं बायदि खालामफेरबाय नामा नोंथां?
आं बे बावखुंग्रि हाजोआव नोंथां।
औ नोंथां।
बेयाव खनसे गाखोखांबाय आं नोंथां खनसेल माने बे अखानाय आं जोबबोद मोजांनो आरो नोंथां। माने आंनियाव गाखोनो हाया हाया जागोन आरो नोंथां।
औ नोंथां जिहेथु नोंथाङा बै बाव खुंग्रि हाजोआव गाखोफेरबाय नङा होमबा नोंथां। हाजो गाखोनो थाखाय जों माबादि साखा फारा जानांगोन हाजो गाखोनो थाखाय माबायदि साखा फारा जानांगोन मा मा आइजें लांनांगौ जन्थाफोरफोरखौ माबादि गाननांगौ बेफोरनि माबा मोनसे मा रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोर दङ नामा नोंथां।
बिदिथ नोंथां आं जेबो साखाफारा जायाख मानो होनबा जों हानजा थांदों माने बै बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया। जोंहा बैसागु फोरबोनि सेथिखालि जायो नङा हबा नोंथाङाबो खोनाखाबाय जानांगौ गोजानै। दा बेयाव माने हाजार एसे गाखोनो नालाय माने जेबो जेबो साखाफाराया नै रंजानायजों लोगोस बैसफोर फालि फालिजों औ बेयावनो गाखालांदोंमोन। आरो नोंथां माने गाखो जो खोनायाखै नोंथां गाखो जो आं उन्दैनि बाथ गाखोफेरा नालाय ओंखायनो बिराद मेंनाय मोन आरो मेंङो जे माने हाजोनि स्ट्राकसारखौ माने जिउआव हाजो होनो गाखोफेरामोन नालाय जेब्ला गाखो जे नङा गाखोनाय सिगां औ माने जायगायाव थिखिनि जायगा नों गाखोफेरबाय नामा हाजोआव औबाफोर
नोंथां
खोनादोंना नोंथां?